हेलौ नोंथां। मोजाङै दंना नोंथाङा।
औ मोजाङैनो दं।
आंबो मोजाङैनो दं।
औ।
नोंथां दा जानाय लोंनायनि एसे सावरायनि नोंथां नोंथांनाव आङो अनला खारिनि बागै सोंनि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन बिदिब्ला अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियाव। अनना ओ। माइरंखौ सुनानै सोमनानै दोन। थ'नाय जायो दसे समनि थाखाय। बेनि उनाव बेखौ मोनसे खिरखा बा। माबा मोनसे फिथ्लायखा बिदियाव। ओ आयजेंआव दोननाय जायो दसे समनि थाखाय। दैखौ सर'नो थाखाय बेनि उनावओ। बेखौ ग्राइनडार बा दिेंखि। बेफोराव देनाय। देनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरो बेनि उनाव। बे ओंख्रिखौ ओ। सारायाव दै ग्लब ग्लब गोदौनायाव सारनानै होयो।
औ नो।
आरो बेयाव खारै। बायदि रोखोमनि मस्ला फालौ बायदिसिना होयो आरो।
औ नंगौ।
बेनि उनाव बे। अनला ओंख्रिया जाहाथे लाथाखाया बिनि थाखाय सागं सानानै होयो सागं साखांनानै दसे थानानै। बे अनलाखौ खोबनाय जायो आरो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। आरो बेयाव गोसोबायदि बेदर, ना बायदि रोखोमनि मैगं बिदि होजायो। ना होनोब्ला नाखौ ना होनो थाखाय नाखौ एवफ्रामनानै लानांगौ जायो। आरो बेदर होनोबाबो बेदरखौ एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो। नोंथाङा नोंथाङाबो अनला ओंख्रि संनायनि बागै मिथिगौबा। फोरमायनो हागोन।
मोनथिगौ नोंथां। फार्स्टआव जोङो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगो। बेनि उनाव उलार एबा मेसिङाव जोङो देनाय जायो। आरो अनला ओंख्रिखो संनो थाखाय जोङो दैखौ फुदुंग्रोनांगौ आरो खारै एस से होनांगौ।
औ‌।
जानाय होनबाथ' जों बुहुथथा रोखोमनि फिथाइ सामथायबो दङ नोंथां।
औ।
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा फिथाइ सामथाइनि बागै
औ हागोन ओ फिथाइ सामथाइफोर जेरै नोंथाङा मैगं संनाय फिथाइ सामथाइनि बागै बुंदों ना ओरैनो जाजानाय?
जानाय होनब्लाथ' गासैबो फैयो देनाय। फिथाइ सामथाइनि बागै आर रोस मैगं संनायनि बागैबो फैयो।
औ।
फिथाइ सामथाइयाथ' ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय बादिब्ला आङो ओ आपेल बेफोरखौ बुंनाय बायदि मोनदों आरो। बेफोरखौनो बुंदोंना? औ औ जेरै आपेल, थालिर अर ओ कमला आंगुर बायदि रोखोमनि आरो खान्थाल दं खान्थाल मैदो फुल बायदिसि दिना बे खान्थाल आरो मैदुफुलाव गोबां बेगर थायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ‌
आरो मैगं जानाय आरो बेल गुबुन गुबुन फिथाइ साम थाइ दं जेरै फान्थाव ओ बिलाहि
औ
आरो भिन्दि
औ
लेस्रा बेफोरखौबो जानाय जायो आरो दंबावो गुबुन गुबुन रोखोमनि
औ नोंथाङा एसे सबाइ ओंख्रिनि सबाइ ओंख्रि संनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन आं जिखिनि मोनथिगौ बेखिनिखौनो फोरमायनो नाजागोन
औ नोंथां
सबाय ओंख्रि संनो थाखाय गिबियाव सबाइखौ एसे दैयाव सोमना लानांगौ बेखौ आं बाहाय एसे मिथिगौ आरो बांद्राय आं सबाइ ओंख्रिनि बागै मिथिया ओ सबाइ ओंख्रियाव ना बेदर साम' बिदि होनानै संजायो सबाइ ओंख्रि संनोबा ओम ना बेदरखौ जेरै अनलायाव एवफ्रामनानै होनाय जायो बिदिनो सबयावबो ना बेदरफोरखौ एवफ्रामनानै होजायो साम'खौबो बिदिनो थिक बेबायदिनो ओ दुब्लिनि ओमफ्राय लाबोयोब्ला साम'खौ सोमनानै दोनो बिनि जाहाथे बिनि मैलाफोरा गुरै जानानै गलाङो आरो बेखौ साफा सुफिननानै लायो आरो सुखांफिननानै बे साम'नि थाखोनखौ बोखारनाय जायो आरो साम'नि उनथिंबो दानख्लाबनाय ज नाय आरो बेखौ रानस्लाबनानै आरो साफायै सुफिनना लानांगौ आरो बेनि उनाव बेखौ एवफ्रामो साम'खौबो आरो बेनि उनाव बे सबाय ओंख्रियाव होबानो जाबाय आरो सबाइ ओंख्रियावबो सबा बो खारै होनानैनो बांसिन संनाय जायो आरो
औ नंगौ
औ नोंथाङा आरो माबाफोर सोंनो दंबावो नामा
नोंथाङा एसे एसे मैगंनि बारै फोरमायना होदो दैज्लाङाव मा मा मैगं गायनाय जायो
औ दैज्लाङाव गायनाय मैगं बुङोब्ला जेरै जोगोनार खुमब्रा पानिलाव लेस्रा आरो भिन्दि ओ केरेला बायदिसिना दङ आरोबाव जेरै मैथा मैथाखौथ' गासिबो जानानै मोजां मोनो बेखौबो नाफोरजों दायो बा दैज्लां बोथोराव माइ गायनानै फैयोब्ला सोरबाफोर हराव गोखै ओंख्रि जानो लुुबैब्ला बेखौ जानाय जायो आरो संनानै
औ बुं नोंथां नोंथाङा एसे खारै ओंख्रि संनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा? खारदै खारै संनायनि
खारदै खारै संनायखौ आं बांद्राय मिनथिया । नाथाय एसे फोरमायनो नाजागोन । ओ खार बे खारिस संनो थाखाय बेयाव थुनथ थुनि ओ खुथ्रा बुथा बुथुवा बायदि रोखोमनि होनाय जायो आरो औ ला बो होनाय जायो लाइ आरो औ आरो कबिबो होजायो होयोबा बिदि होनानै संनाय जायो आरो खारै होयो बेखौबो औ
आरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा? खारै ओंख्रि संनायनि बागै
औ हागौ नोंथां जोंथ' खारै ओंख्रि संबा लाइ लाफा थुन थुनि थुरंपुल बो होनानै संजायो आरो गुथाबो होनानै सं संजायो खुथ्रा होनानै संजायो बायदि बायदि रोखोमनि होनानै सं जायो आरो नोंथां
औ नोंथांनो आं मोनसे औ
औ नोंथाङा एसे नारजिनि बागै फो नारजिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा? अ
आं बांद्राय मिनथि थिया नारजि ओंख्रिनि बागै बेनिखायनो आं नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन।
औ सोंजागोन नोंथां। नारजि ओंख्रि होनोब्लाथ' नारजिखौ जों फार्स्ट फासावनो साफा खालामगोरनांगोन नारजिया गोरान जानांगो। ओमफाय साफा साफा सुनानै जोङो थाराखो गारनांगौ अमा बेदरजो संजायो खारै होनानै। अमा बेदरफोरखो एवफ्रामना लानांगो साफ फानो।
औ।
आरो बायदि बायदि बानायनाबो जाजायो साटनि जाजायो बुथफोरजो।
औ नंगौ।
औवा मेवाइखो जों माबोरै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना एसे।
खौ अनलाजों जाजायो आरो। औवा मेवाखे आरो खाला दालि बेफोरजोंबो संनानै जाजायो जे औवा मेवाइखौ संनो थाखाय फार्स्टावनो बे औवानिफ्राय दाननानै लाबो नाय जायो। बे औवा गाजा बा औवा मेवाइखौ। आरो बिनि उनाव बेयाव थानाय बिगुरफोरखौ साफा खाम खालामनांगौ आरो। बोख्लानानै औ बेनि उनाव बेखौ दैयाव दसे ओ दै साफा दैजों सु सुनानैलानाय जायो बेनि उनाव खारै गोनां दैयाव। बेखौ हानाय जायो आरो जाहा थे बेयाव ओ बार हाबा बार हाबबोला बे गोखा जायो नालाय। बेनि थाखाय बेखौ खारै गोनां दैयाव हानानै दोननाय जायो आरो। दसे समनि थाखाय। बेनि उनाव बेखौबो खारै संनानै जानाय जायो बांसि नानो अनला बा खाला दालि बेफोरजों औ नंगौ
आसारबो बानाय जायो औ।
औ। आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर दंबावो बुंबाबो बुंस'नो हाखाया।
नंगौ नोंथा।
माबाफोर सोंनो दंबावो नाम? मा लों
जाग्रा होनबाथ' बेफोरल' नङा गोबां रोखोमनि दङ न होमबा नों थां। मोजां आरो। आरो मेसें बोथोराव मा मा मैगं गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
मेसें बोथोराव गायनाय मैगंफोरा जेरै कबि कफिखौबो गायो मेसेङाव। बान्दा कबि फुल गबि आरो अल कबि बेफोरखौ ओम आरो जिंखाफोरखौबो गायनाय जायो खोना आं एदसे दैज्लाङाव बा मेसेङाव गायो बायदि मोनो आरो ना।
नंगौ नोंथां।
लाइ, लाफा बेफोरखौबो गायनाय जायो।
नोंगौ।
दै मेसें बोथोराव आरो बे जानो थाखाय बानायनाय थाव बेखौ बेसरखौ फोनाय जायो आरो जायनि गेजेरजों थाव ओंखारो जायनि बे बेसरनि बेसरजों
जानाय लोंनाय होमबाथ' बहुत रोखोमनि दं नोंथां फोरमायस' हाया।
औ नंगौ।
नाफोरखौ ओ खांख्राइफोरखौ माजों जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ ना खांख्राइखौबो बे खारै खारैफोरजों जाजायो संनानै खारै संना जाजायो। बा ओरैनो थावबो जाज जायो नाफोरखौलाय। थाव संनानैबो जाजायो। आलुफोरजों बा बिलाहि बे फोरजों जाजायो आरो। जिंखाजोंबो जायो बिदिब्ला जोंना समा औ समा बारग'लांबाय। एयो दाननोबो टाइम जाबाय स दानजासिगोन।
दानजासिगोन नोंथां दे।